हेल' औ नोंथां अ। फुंबिलिनि गाहामलायनाय जासे हवग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहबाय।
औ औ दा नोंथांजों आङो ओ सोलोंथाइनि बागैसो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन दा औ औ। दे बिदिब्ला नोंथाङानो आंनो सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायग्रोना होदो।
औ नोंथां दा सोलों थाइ होनना बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिखायो जे जोङो जोंनि जिउआव माबा मोनसे मोनथियै बुस्थु सोरबा बुजिफेरै बुस्थुफोरखौ जोङो बुजिना मोननाय बा मोन्थिना मोननायखौनो सोलोंथाइ होनना बुङो। जेरैहाय सासे गथ' फिसाया जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनिया मानो बोसोरै बोसोर जेसेबांनो देरलांबाय थागोन माबा मोनसे खोथा मोन्थिनो मोनैफोरखौ जों मोन्थिनो मोनगोन। बा सोलोंथाइ लानो मोनगोन बेखौनो सोलोंथाइ होनना बुङो आरो ना।
औ औ।
औ थिग बेबादिनो जोब्लानो सासे गथ'आ जोनोम मोनगोन जोनोम मोननायनि उनावहाय जेब्लानोखि बोसोरसे बा ओ देर बोसोरसोनि उनाव बै गथ' फिसाया माने जेब्लानो गावनि बिमानि रावखौ सोलोंना लागोन बिमा-बिफा बिफानिफ्राय औ बेखौबो सोलोंथाइ होनना बुङो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
दा जोंनिया माने ओ जिहेथु सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो जोंनि जिथुनाखि समाजा बां सिन जौसे जौ जौखोन्दोनि दाइनजि जौखोन्दोआनो माने जोंनिया सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो फरायनाय फालियावल' थांनाय खौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो मिथिगौ जे सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो फरायनायल' नङा जोंनाया सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि दं आरो। ना नोंथां औ। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनिया दं बेफार फालांगिनि सोलोंथाइ
बा जोंहा ओ बायदिसिना आबाद मावनायनि सोलोंथाइ जोङो बिफां-लाइफांनि सोंलों बिफां-लाइफां गायनायनि सोलोंथाइ बा जोंहा जिथुनाखि देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरि जानायनि सोलोंथाइ बायदि बायदि रोखोम नो सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जोंहा सोलोंथाइ होनना बुंङोबा जोंहा जुदि फरायनायनि बेलायाव होनना बुङोब्लाथाय जोंहा फरायदों जाय सोलोंथाइ होगिरि बिथां जायनोखि फोरोंगिरि फोरोंगिरिजो बै फोरोंगिरि फोरोंगिरिजोआ जिहेतु जोंनिया फरायसालियाव माने आयदाया गुबुन गुबुन थायोना नोंथां ओ औ जेरैहाय जोंनिया सानखान्थि, बिगियान, इंराजि जि बिमानि राव, समाज बिगियान बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ थिग बेबादिनो जेब्लानोाखि जोंनिया ओ मा होनगोन बेखौ जेब्लानोाखि सासे फोरोंगिरिया मोनसे आयदानि सायाव फोरोंनो थाङोबा बै फोरोंगिरिया जाय आयदानि सायाव फोरोंगोन जोंखौ बा जोंखौ फरायहोगोन बा जोंनो सोलोंथाइ होगोन बै आयदानि सायाव बै फोरोंगिरिया माने मोजाङै गियान थानांगोन बा मोजाङै मुखुब जानांगोन बा मोजाङै बुजिग्रोना लानांगोन आरो ना नोंथां होमब्लासो माने जोंनो मोजाङै सोलोंथाइ होनो होनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ जानोखि जायनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लागोन बै सोलोंथाइफोर खौ जाहाथे जोङो ओ बै सोलोंथाइ होगिरिया माने जाहाथे बै आयदानि सायाव मोजाङै ओ गियानि बा मोजाङै बुजिना मोननाय बा मोजाङै गोरों गोरा जाग्रोनांगोन आरोना नोंथां औ थिग बेबादिनो जोंहा दा जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनि जिथुनोखि मानसिनि सिनायथि बै मानसिनि सिनायथि थिया जोंनिया बे मोजां ना गाज्रि बै गथ' फिसाया मोजांना गाज्रि बेखौ जोंनि समाजाव सिनायथि माबायदि मोनो होनना बुङोब्लाथाय जोङो जोंनि आखल-आखु जोंनि गुन आखल बायदिजोंसो जोङो सिनायथि मोनजायो आरोना नोंथां
ओ दा थिग बेबादिनो जोङो जिथुनिखि बिमा-बिफानिफ्राय जोङो मोजां आखल-आखुसो फोरोंग्रोना लानांगोन बा जोङो ओ सिखायना लानांगोन सोलोंथाइ लानांगोन जोङो माबायदिहाय जोङो गेदेरखौ मान होनानै रायज्लाय रायदावनो हायो बा जोङो उन्दैखौ माबाय है जोङो अननो हायो बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जों लानांगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दा थिग बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगिनि सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथाय बेफार फालांगिनि सोलोंयाइयाव जोंहा जिहेथु जोंनि बेफार बा फालांगिरिया फालांगिरि माने बेफार मावनायाव ओ गुबैयै जिथुनिखि नागिर बे जाबाय मुलाम्फा ओ सासे मोजां फालांगिरिया जाहाथे मुलाम्फा नागिरो नाथाय नों जुदि ओ बेफारनि बागैनो जुदि जेबोआनो आयदायानो गैयाबा बा जों बि जेबो सोलोंथाइ बा रोंगौथियानो गैयाब्ला जों माबायदिहाय जोङो गावनि बेफारखौ मुलाम्फा खालामनो हागोन बा जोङो जों जिथुनिखि बेसादनिफ्राय जोङो माबायदि थायफा-थाइनै ए मुलाम्फा खालामनो हागोन बेखौ जोङो मोनथिनो थाङाबा जों माबायदि मुलाम्फा खालामनो हागोन आरोना नों थां बेनि खायनो जोङो रोंनांगोन बुजिनांगोन बा जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन गुबुन फोरनिफ्राय बा जोङो बिजाबफोराव आथिखालावथ' गोबां फालांगिनि जेनेबा बिजाब जेरैहाय इउटुबफोराव नुनो मोनो जे माबायदि फालांगि मावनांगौ माबायदि मानां गौ बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोङो माने मोननो हायो आरोना
थिग बेबादियानो जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनिया सोलोंथाइ फा मोनसेल' नङा। जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव गुबुन गुबुन ओ आयदायाव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। गुबुन गुबुन आरोना नोंथां औ। दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ थारैनो ओ नोंथां बुंलांखानाय बादिनो जोंहा ओ थांनानै थानायनि बेलायाव जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइया गोनां बेथार बेबो मोनसे गोनांथार बाहागो जोंनो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया एबा मावनो हायि बादियानो हागोन थांना थानोलाय हागोन नाथाय खामानि मावनायाव एसे दिग्दार जायो आरो। नङा होमबा औ जेनेखवा जोंहा थांना थानायावथ' रां रुफानि हिसाब निखास बायदिसिना बेसाद मुवा बेसादनि हिसाब नि खास लानो गोनां जायो नालाय थिग बेनिखायनो जोंनो ओ सोलोंथाइया एसेबाबो गोनांथिथार जानानै फैयो जिउआव।
औ औ
बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला जों सोलोंथाइखौ गोबां गुबुन गुबुन रो खोमै लानाय जों नुनो मोनो गुबुननिफ्राय नुनानै मोननाय सोलोंथाइ सोरनिफ्रायबा खुगानिफ्राय खोनानानै मोननाय सोलोंथाइ मोनथियिखौ मोनथिनाय सोलोंथाइ नङा ओमबा बेबो मोनफा मोनफा
औ औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जानोखि बिजाब फरायनानै मोननाय सोलोंथाइ बेबो मोनसे। बेबो गोनांथार औ दा जोंहा सोलों थाइ होनोब्ला जोंहा गिबियैनो बिजाब फरायनानै लानाय सोलोंथाइ बेखौनो जोङो मोनथिग्रोनाय जायो नङा ओमबा?
औ औ
औ दा बे रोखोमैनो जोंहा बिजाब ओ फरायनानै मोननाय सोलोंथाइ एबा फरायसालिफोराव थांनानै लानाय सोलोंथाइ जोङो गोबां रोखोमनि नुनो हायो आथिखाल जेरैहाय जोंनि गामि गफाफोरावनो जोंनि हाथाय बाजार टाउन सोहोरफोरावनो जों गोबां रोखोमनि आथिखालथ' फरायसालि ओंखारनाय नुदों नङा होमबा जेरैहाय ओ जों नुनो मोनो बर' बिजोंनि फरायसालि इंराजि बिजोंनि फरायसालि गुबुन रावनि फरायसालि बायदि बायदि रोखोमै जोङो ओ बायदि रावफोरजों जोंहा सोलोंथाइ लानो हायो नङा ओमबा
औ औ
थिग बेबादिनो जोंहा गुदि फरायसालि थायो। गेजेर फरायसालि थायो गोजौ फरायसालि थायो गोजौसिन फरायसालि थायो बायदि बायदि रो खोमै जोंहा ओ मा होनोखौ थाखोबाय थाखो जोंहा थाखो थाखो ओ राननानै जोंहा फरायसालिफोरखौ खालामनाय जायो नङा ओमबा जिहेतुबो जोंहा ओ सेनिफ्राय बा थाखोसिम बेखौ होनो जोंहा ओ गुदि सोलोंथाइ लानाय फरायसालि नङा ओमबा? औ औ बेनि उनावहाय दङ द' थाखानिफ्राय बै ओ दाइन थाखासिम बेखौ होनो गेजेर फरायसालि सोलोंथाइ लानाय बेनि उनाव दाइन थाखोनिफ्राय ओ जि थाखोसिमनिखौ होननानै बुङो जोङो गोजौ फरायसालि नङा ओमबा? सोलोंथाइ लानायनि औ थिग बेबादिनो जोंहा सासे फरायसाया फरायसालियाव थांनानै ओ फोरोंगिरिुनि ओ फ्राय गोबां खोथा मोनथियखौ मोनथिना मोनो एबा बै फरायनो रोङिखौ सासे फोरोंगुरुआ ओ आसि थुयै थुयै आसि दिन्थि दिन्थि ओ फोरोंनानै सोलोंथाइ होयो जोंनो नङा होमबा रोङिखौ रोंहोनाय खालामो औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव गोबां जोङो ओ आथिखाल थ' गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो नङा होमबा फरायसालिफोरनिफ्राय जानिखि सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो थाङोब्ला जोंहा ओ फरायसालियावनो जानायफोरखौ मोननो हायो साइकेल मोननो हायो बायदि रोखोमनि द्रेस गाननाय जोमनाय ओ रां रुफा जोङो अनसुंथाइ मोननो हायो नङा होमबा आथिखालनि दिनाव सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव
औ औ
थिग बेबादिनो जोङो मोजाङै गोसो होनानै गोग्गो सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ फोरखौ लानानै जोङो जाफुंसार जानो हायो जिउआवहाय नङा होमबा सासे मान सिया ओ गावनि जिउ ओ सोरां लामा मोननो हायो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै बायदि रोखोमनि ओ गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो जोंहा आ सोलोंथाइ लानानै जोंनि खायसे खायसे लाइमोनफोरखौहाय गावनि जिउखौ ओ जाफुं सार जानायखौ नुनो मोन्दों जेरैहाय सोरबाया डक्टर सोरबाया इन्जिनियार सोरबाया पुलिस सोरबाया आइ पि एस बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा आ सोलोंथाइ लानानै खायसे खायसे खौ ओ बायदिसिना ओ फालांगि मावनायबो जों नुनो मोनो बायदिसिना बिजनेस बायदिसिना रोखोमनि ओ बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
दा बे रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोमनि खामानि मावनाय जों नुनो मोनो सोलोंथाइ लानानै गोग्गो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जौगालांनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालबो नुनो मोनबोगासिनो दङ जोङो जोंनि ओ हिनजावसाफोर खौहाय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
औ दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ दिनैनि जानखि सावरायलायनाय आयदा बे आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों
औ दे दे